हेलौ
हेलौ औ खोनादोंना नों?
औ औ खोनादों।
बिदिब्ला नोंथां जों आं नोंखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाबायदि नोंथांजों आङो नोंथांजों आङो बर'फोरनि जानाय ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनो होननानै ओंख्रि जायो बेफोरनि सायाव सावरायोब्ला नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि ओंख्रि जायो बेफोरनि सोमोन्दै आं मोनथियो बेखौ आं मिथिनानै मोनगोन। जेरैबायदि नोंथाङा हाय जोंनि जायगानि जानाय ओंख्रिनि सायाव मोनथिनानै मोनगोन। बिनिखायनो बेफोर ओ बिनि आयदानि सायाव जों सानैजों सावरायजागोन ना जाया नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां मानो जाया जानो
औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि बर' ओ बर'फोरनि जानाय ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' बर'फोरा ओ बर'फोरा गोथाङै जानाय आरो खिनानै जानाय मोननै रोखोमनि ओंख्रि जानायखौ नुनो ओ मोनजानाय जेरैबायदि थिनानै जानाय होनोब्ला ना गोरानफोरखौ फोराननानै दोनो आरो ना गोरान फोरानखांनायनि उनाव ना गोरानखौनो नाफाम बानायो बेबायदिनो औवा मेवाइफोरखौ दोननानै आसार बायदि बानायनानै जायो बेबायदिनो बर'फोरा गोबां रोखोमै ओम ओंख्रिफोरखौ थिनानै जानायखौ मोन मोनो आरो बे बेबायदिनो आरो गोथाङै जानाय होनोब्ला लाइ लाफा ओंख्रि मुला ओंख्रि बेफोर बेबायदिनो बेफोरबायदिनो सबायजों दाउजों आरो अनला ओंख्रि आरो मैथाजों अमा बेफोरबायदिनो गोबां आरो मैथाजों ना फिसा बेफोर बेबायदिनो गोबां बर'फोरा एबा जोंनि ओन सोलावहाय जानाय मैगंफोरखौ मोनजानाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो ओ नोंथांमोननि जायगायावहाय ओम माबायदि ओंख्रिफोरखौ जानाय जायो नोंथाङा एसे बुंनानै होग्रोनो हागोन
औ जागोन नोंथां थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबोहाय गोबां रोखोमै ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोङोथ' मिथिंगा नि सायावनो सोनारनानै थानाय मानसि हारि नालाय बर' हारिया मिथिंगायारि थानाय बर' हारिया जों गोबां मैगंफोरखौ हाग्रानि एबा हाग्रानिफ्राय मोननाय गोबां मैगंफोरखौ जानाय जायो बिनि अनगायैबो जोङो बर' फोरा एबा जोंनि ओनसोलावहाय आलदा आलदा रोखोमै ओंख्रिखौ जानाय नुनो थिग बेबायदिनो गि बेयावनो जोंहा अनला अनला दा अनला दाउ सबायजों दाउ मैथा ना बेफोरखौ जानायखौ जों गोबां नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय थिग बेबादिनो जोङो मेवाइजों दाउ बेफोरखौ आरो
ओं ओं
बो जोंनिया गोबां लाइ लाफा मुला बे बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो जोंनि गामियावहाय बेनि अनगायैबो आरो थिनानै दोननाय होननानै बुङोब्ला नाफाम ना गोरान आरो दैफुलखौ मा होनगोन मुलाफोरखौहाय जों औवा मेवाय आरो मुलाफोरखौबो जोंना फोराननानै दोननाय जायो
बेदरखौ
मुला बेदरखौ
ओं आरो बेबायदिनो अमाफोरखौबो फोराननानै दोननानैहाय जानायोना नोंथां
ओम ओम नंगौ नोंथां बेबादि
बेबायदिनो आथिखालावथ' आरो बेबायदिनो आथिखालावथ' आरो गोबां ओ गोदान गोदान आदब बाहायनानै बेदरफोरखौ जानाय जायो जेरैबायदि अमा अमानि आसार दाउनि आसार सार बायदि बायदि बानायनानै जायो आरो बानलु बा नि आ सार आरो बेबायदिनो फिथाइ सामथाइफोरखौ बेखौबो आथिखालाव नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां
नोंथाङा अनलाजों दाउजों संनायखौ रोंगोन नामा एसे खोन्थानो
औ हागोन नोंथां हागोन बिदिब्ला बि-बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो
औ
ओ अनलाजों दाउरजों संनोब्ला गिबियावनो माइरंखौहाय दसे सम सोमनानैहाय देनानै लाग्रोनांगौ जायो जेरैबायदि खायसे सुबङाहाय दिंखियाव देयो खायसे उवालाव देयो नाथाय नाथाय आथिखालावहाय गोदान मुगानि ग्रेन्डार होननाय बेफोरजोंहाय ओ देनाय ओ ओ देनाय जायो आरो बेबायदिनो बेफोरखौ देना लानानैहाय दाउ बेदरखौहाय रेडि खालामनानै लानांगौ जायो दाउ बेदरखौ ओ बेफोरखौ गासैखौबो रेडि खालामखांनायनि उनाव दाउ बेदरखौ थावआव गिबियावनो सेरग्रोनानै लानाय जायो मोजाङै सेरनानै लानानै बेखौ थिखोनानै दोनथ'नानै बेबाय दिनो आरो दै दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै लायो बे गोदौनायाव बे गोदौआानायावहाय सोरबा गिबियावनो खारैखौ होग्रोयो सोरबा आरो इसे उनावसो खारैखौ होनाय जायो बेबायदिनो आं बांसिन आं नुनो मोननायावहाय एबा आं मोनथिनायावहाय बेफोरखौ मोनथियो आरो बेबायदिनो ओ बेबायदि दैयाव ग्लब ग्लब गोदौबाय थानाय समावहाय अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारनानै होयो आरो फ्रि फ्रि साननानै होनायनि उनावहाय बेबायदिनो दसे ओ दसे गोबाव ओ बेबायदिनो फाख्रायनानै होयो एबा एनानै होबाय थायो मानो होनबा गथ था जागोन्ना अन गुन्दै होनायाहाय बेबायदि ओ दसे बेखौ दसे सम गोबाव गोदौ होनानैहाय बिनि उनावहाय आरो दसे उनाव बेदरखौहाय होनानैहाय बेखौ गोदौ होबाय थानानै बिनि उनाव दसे थानै आरो गंगार दुन्दिया बेफोरखौबो होनाय जायो आरो बेबायदिनो बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो ओ आथिखालावथ' गोदो गोदायथ' बर'फोरा अनला ओंख्रि होनोब्ला थाव सेरामोन आरो हालदै होआमोन नाथाय आथिखालाव बेदर सेरनायावनो थाव आरो हालदैखौ बाहायानाय बेखायनोबो आथिखालाव खारै आरो थावफोरखौबो गोबां बाहाय बाहायनाय जायो बे ओ बेबायदिनो बेबायदिनो उम बेबायदिनो बर'फ्रा आ बर'फोरनि अनला ओंख्रि संना जानायनि सायाव आं मोनथिनानै मोननाया आरो बेबायदिनो नोंथाङा नारजि ओंख्रिखौहाय माबोरै सङो बिनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हा गोन नामा नोंथां?
हागोन
हा हेल' हेल' खोनादोंमोन नोंथाङा?
हेलौ
औ नोंथां बुंनायसाय हेल' ।
बुं नोंथां ।
औ बुंनोसै नोंथां औ औ औ आं खोनागासिनो दङ नोंथां नोंथाङा खोनायाखै नामा! हेल' । हेल' ।
हेलौ
औ नोंथांखौ आं बुंदों जि नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ बर'फ्रा माबोरै संनानै जायो बिनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा होननानै आं। सोंदों आरो नोंथांनाव नारजि ओंख्रिखौ बोरै संनाय जायो बर' आइजोफोरा
ओ जा हागौ एसे खोन्थानोसै नोंथांनो आंबो गुबुननिफ्रायसो नुदों नालाय संनायखौ मा होनो आं। गावनो जाया नारजिखौ माने ओंखायनोसे औ होनबाबो आं ए खोन्थानोसै आरो ।
औ दे खोन्था नोंथां
जोंनि बर' समाजावबो बाहायजानाय मोनसे ओंख्रि नालाय माने जोंहा थैनायावबो माने सोमोन्दो गारनाय बेवहायबो बाहायनाय जायो नारजिखौहाय
औ
थिग बेबायदिनो ओंख्रि होननानै बुङोब्ला नारजिखौहाय जोङो गुबुन गुबुन गुबुन माबाफोरजों जानाय जायो बेदरजों जेरै अमाजों दाउ बिदिनो आरो आलदा आलदा मुवाफोरजोंबो जानाय जायो आरो
औ ओं
थिग बेबायदिनो दाउजों सङोब्लाथाय नारजिखौ गिबियावनो जोङो फाथोनिफ्राय ना खालामग्रोनाय जायो नारजिखौहाय फोराननानै
औ
बेखौहाय फोरानना लाग्रोनानै बिनि उनावहाय जेब्ला बियो रानगोन नारजिया बेनि उनावहाय बेखौहाय मोजाङैनो संनो थाखाय खायफा खायफा नारजिखौहाय दै गुदुंआव रुना लाग्रोयो आं मिथिनाय बायदिब्ला आरोना
औ औ औ आं नोंथाङा आं बिनि गेजेरावनो बुं खायसे खायसे जायगा याव हाय आरो बेबादिनो ओ नारजिखौ औ गाबोन बायदि आव जागोन बा दिनैबायदिआव हराव सोमनानै दोननाय आरो सानजौ सानजौ फु फुङाव जागोन बा फुङाव सोमनानै दोननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायोना नोंथां
थिग बेबादिनो रुना लाग्रोनानै उनावहाय बेखौहाय जेब्ला संगोन ना बेवहायनो रुना लानायावहायनो खारदैखौ होना लाग्रोयो आरो माबाखौ मोजांनो बेनि उनावहाय बेदरजों संनोबाथाय बेदरखौ गिबियावनो ओ मोजाङैनो एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन सामब्राम पियास होनानै
ओ
थिग बेबादिनो अमाजों जाबाथाय बांसिन साबसिन मिलु हाबनाय मोनो आरो नारजिखौहाय थिग बेबायदिनो अमाखौ खौहाय जेब्ला मोजाङै एवना लागोन ना सारायाव मोजां। बेबायदिनो उमफ्राय नारजिखौहाय बेवहाय लुसोननानै होनाय जायो मोजाङैनो बेनि उनहायबा मोनगोन बेनि उनावहाय बेखौहाय बेवहाय गंगार थुन्दिया एसे सारना होगोन मोजांनो। मोदोमनायनि। बेबादि आरो आंबो बारा मोनथिया नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा? आं माने जा
औ माने नोंथाङा नोंथाङा जा ओ नारजि ओंख्रिखौ जायि खायनो बारा एसेबां फात ता लानाय जायाखै आरोना नोंथां। औ माने नोंथाङा नारजिखौ जोबोद सु थुर होनना सानो नामा?
ओमफ्राय मा होनो आं माे गोखा नालाय ओंखायनो
अह ओं बिदिनो नोंथां। आंबो गोदो उन्दैयावहाय जानो हायामोन ना नारजि ओंख्रिखौ गोबां गोखा मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जायै जायै जानो हाग्रा जालांबाय। नारजिखौ नारजि गोजा संनानै जायोब्लाबो आं आथिखालाव जानो हायो। बेजोंनो गोबां ओंखाम खहाबो। नाथाय बेदरफोरजों जायो अमा बेजरफोरजों जायोब्ला बांसिन ओंखाम हाबो होननानै आं सानो आरो। आरो बेबायदिनो आंहा ओंखाम हाबखायोबो। बेबायदिनो नोंथां ना जि ओंख्रिखौहाय गि ओ संनोब्ला गिबियावनो फाथोफोर ओ फाथो फोरानो, फाथोखौनो फोराननानै बेखौ नारजि बानायो। फाथोआखौ फोराननानै बियो रानोब्ला बेखौनो नारजि होननानै बुंनाय जायो। बेनो ना बे नारजिखौ ओ गि ओ जुदि गाबोन बायदियाव संनोब्ला दिनै बायदियाव हराव सो सोमनानै दोननाय आरो जुदि ओ जुदि ओ दोनैनि सानजौफुङाव जागोनब्ला फुङावनो सोमनानै दोननाय बेफोरबायदि सोमनानै दोननानैहाय उनावहाय सोमनानै दोननानै उनावहाय अ-अमा बेदरखौ सेरनानै ला ग्रोबाय थावजों बिनिफ्राय मोजां सेरनानै लानानै बेखौ दोनथ'नानै बिनिफ्राय गं ओ सारायावहाय दै, खारदै
एह।
आरो नारजि बेखौ होनानै ओ स-संनाय जायो। बेबायदिनो बेखौ बे ओ बेखौ बेबायदि संनानैहाय बिनि दैखौ एसे फोराननानै आरो बेयावहाय दै होबावनानैहाय मो ओ मोजां गोदौहोनानै ओ गो ग्लब ग्लब गोदौवोब्ला बे गोदौनाय समावहाय एवनानै दोननाय अमा बेदरखौहाय होनाय जायो। बे अमा बेदरखौ ओ होनानैहाय ओ होखांबाय होखांनायनि उनावहाय गोबां मोजां गोदौखांहोनानै बेखौहाय थि-थिखोनानै जानाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नो ओ नों नोंथां आंनि बुंनायाबो बारा इसेबां साबजाथाव जायाखै। नाथाय नारजि ओंख्रि खौ बोरै सङो बेखौहाय आं रोंगौ। बुं नाथाय आं आंनि बुंनाया एसेबां मोजां जायाखै आरो नोंथां। आं बेखौ
गोजोननाय थाबाय नोंथांनि था नोंथांनिसिम बुंनायनायनि थाखाय नारजिखो माबायदि सङो आं नोंनिफ्राय एसे मोनथिनो हाबाय होनबाबो आंबो उनावहाय जा साखिना नायगोनखो आस-आ
औ औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांनिफ्राय आं आं मिनथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोननायनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
बर'फोरनि जाग्रा ओंख्रिफोरनि सायाव आं फो आंनो फोरमायनानै होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। नोंथां। नोंथांखौ माब्लाबा समावहाय लोगो मोनफिनगोन होननानै